औ जोंहा बिदिब्ला जोंनि दोरोङारि समनि बर' माहारिफोरनि दानाय लुनाय बा जोंहा ओ गोदोनि दोरोङारि समनि संसार जाबाय नाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो ना नोंथांजों
औ नोंथां थारैनो सावराय जागोन।
औ दा बिदिब्ला आङो गिबियावनो एसे फोरमायनानै होनो सानो नोंथांनो जे जोंहा दोरोङारि होननानै बुङोब्लाथ' गोदो गोदायनि जों जौसे बोसोर बा नैजौ बोसोर जेसेबां बोसोर आगोलावहाय जों जोंनि आजै आजौमोना फोरमायबोनाय जों मोनथिबोनाय जोंनि खान्थिफोर बा जोंनि सुबुं माहारिया मा माबायदिहाय संसार जायोमोन सानफ्रोमबोनि जिउआव मा मा मावनानै न'खरखौ सालायोमोन बेफोरबायदिखौनो जोङो मोनथिनो थाङोबा जोंनि गोदोनि खान्थि फोर बायदिसिनाखौ जों मिथिनो थाङो दा जोंहा बिब्दि ओ बुंनो थाङोब्लाथाय दोरोङारि समनि जोंहा जानाय लोंनाय बा न'खरनि ओ सामलायनाय बेवहाय जोंहा मा मा मावोमोनबा बुंनो थाङोब्ला आङो जेरैहाय जोंहा अन्थाइ मुगानि समनिफ्रायनो जोङो गोदो बांसिनैहाय ओ जों आबाद मावनानै जानांगौ माबा मोनसे खामानि मावनानै जानांगौ बेफोरखौ जोङो मिथियामोन होननानै खोनायो आरोना गोदो दोनि ओ दोरोङा वहाय थ' जोंहा जेखाय जोङो सासे सानै ओ जाफोर सानखांनो हानाय बिथांमोनाहाय जोनोम जादोंमोन बा सान खांनाय माबा मोनसे सानखांथिजों जोङो गासैबो मुवाखौनो दोरोङारि समावहाय ओ जों आनजाद नायनाय होननानै बुंगोन माने माबा मोनसे मावफ्लांनानै जों जे दा बुङो गोरोन्थि मावोब्लासो बा सौथुयोब्ला जोंहा गियानखौ मोननो हायो होननानै बेबायदिनो गोदोनि समाव बिथांमोना जोंहा सोलोंथाय गैयिनि थाखायनो बायदिसिना जोङो आनजाद नायनाय महरैसोबा जोङो मावनायनानै नायोमोन आरो ना बिदिया हाय मावोब्ला मा जागोन बेयावहायनो जों बायदिसिना जाहैबाय बेयावनो जोंहा अ बिदि सानखांनाय फैयोमोन जे जोङो बिब्दि मावोब्ला बिब्दि जागोन जेरैहाय जोङो आबादफोरखौ जोंहा गोदोनि समावहाय ओ गायनायखौ बांद्राय नुवामोन फोनानै दोननायखौ थोंजोङै नुयोमोन होननानै बुंनाय खोनादों आरोना नोंथां जे जोङो बे समनि फ्रायबो माब्लाबा जोङो ओ खोथिया फोनानै बे बेखौ फुनानै गायजेनबाय सोरबा सासे सुबुङा सानखांबाय बै समनिफ्रायनो जोंहा गुबुनाबो जे बेबायदि मावोब्ला जों गोबां फसल मोननो हायो होननानै आबाद खौ मावनो लाबाय बिबदि आरो बे आबाद मावनायावनो जोंहा गुबुन न'खरनि बा गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा गासैबो आनजाद नायनाय महरैबा बेयाव हाबसोमनानै खामानि मावफाह हैनाय बेवहायनो जोंहा गोबां सुबुङा बेनि सोमोन्दै गियानबो मोननो हालाङोमोन बा जों बेबायदि मावनो हायो होननानै बेखौ सानखांनाय फैयोमोन आरोना ओंखायनो जोंहा गोदोनि समाव गासैबो ज' ज' जाजाय हेफाजाब होलायोमोन ज' ज'यै मावलायोमोन खामानिफोरखौ बिदि होननानै आं खोनानो मोनदों आरोना मोनथिबोदों नोंथांनावबो जोंनो सानो जोंहा दोरोङारि समावहाय मा माबायदि खामानि मावनानैहाय जोंहा सुबुंफोरा सानफ्रोमबोनि जिउखौ खांबोयोमोन एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथाङा
औ नंगौ थारैनो आं गिबियावनो बुंनो सानो नोंथाङाबो फोरमायलांनाय बायदि अन्थाइ मुगानिफ्राय नोंथाङा जागायबोनाय बायदि बेखौनो फोरमायबोगोन आं आंबो एसे अन्थाइनिसाय एसे सिगाङाव थांबावनोसै एसे बोरै जों संसार जाबोदों दोंमोन बोरै जोंथ' सुबुं माहारिया मि थिगौ जों बान्दोरनिफ्रायनो जाबोनाय होननानै जोंबो आगोल बान्दोरसो जेनेबा बान्दोरनिफ्राय फैयै फैयै फैयै फैयै एसे साननो गोरों जाफैबाय लासै लासै एसे मानसि माहारिनि एसे जों महर लाफैबाय जोंनि मेलेमाबो एसे राबोनो हमबाय एबा साननाय हनाय फोरा हिसाबै एसे हबोनो हमबाय थिग बेफोरबायदिनो जों दा जि अबस्थायाव मोनफैदों जों जोंनि जा जोंनि बिगियानगिरि बेफोर दं
औ
अ बिसोर दाबो आगोलनिफ्राय हादोरनिनो जों माने सुबुं माहारि गैया होननानै खायसेे खोनदो गुनफोराय एबा बायदिसिना जोंनि क्र्मजन बायदिसिनाया मानो होनना बुंङोब्ला जों बान्दों गोरोबो होननानै
औ
आगोल अन्थाइ लोंबावामोन जों जिब जुनारफोरखौ बिब्दिनो हाग्रा हाग्रा बंग्राफोराव ज' ज' जाजायै जों गंसे संसार एबा गंसे न'खर बायदियैनो जों सुबुं माहारिया थाबोदोंमोन आगोलहायथ' जेरैबायदिहाय जुनारफोरा सि जोम गाननो रोङामोन थिग बेफोरबाददिनो उम गावनि माने अंग'फोरखौबो होथेनो एबा ओ सि जोम गाननो रोङामोन सुबुं माहारियाबो जों खोनाबोदों लासै लासैनो जेब्ला सुबुं माहारिफोरा माने मा होनो सिखार खालामनानै जानो रोंनायसै अब्ला थिग बै सिखार खालामनानै मोननाय एबा मैहुर खालामनानै मोननाय जिब जुनारनि बिगुर फोरखौ माने बेदर खौ जानानै बिगुरफोरखौ हाख्लानानै बै बिगुरफोरखौनो गाननानै लासै लासै गावनि माने सि महरै एबा गावनि देहाखौ होथेनाय महरै बाहायबोनायखौ जों खोनाबोयो जारिमिनाव जों नुबोयो फरायनो मोनबोदों ओ थिग बेफोरबाददिनो लासै लासैनो जोंहा मैहुर खालामनानै जानो रोंबोनाय जानायसै सुबुं माहारिया ओ थिग बेफोरबादिनो लासैनो अन्थाइखौ बाहायनो रोंनाय जानायसै अन्थाइखौ जेनेबा मोनसे अस्थ्र' रखमै बै जि जुनार मैहुर खालामनाय आव मोनसे अस्त्र' रखमै बाहायनो रोंनाय जानायसै
औ नंगौ
जायो जाय मुगानिफ्राय एबा जाय समनिफ्राय सु याखौ बाहायनो बे मुगाखौ नानै खोनाबोदों
औ नंगौ नोंथां
जज्लां मुगसारि जों बै समावबो जोङो मानसि हारिया अरखौ सं दाननानै मोनोमोन जाय जायनि जाहोनाव जुनारफोरखौ मैहुर खालाम गोथां जानाय जों लााबोदों जेरैबायदिहाय दा जुनारफोरा बायदिसिना जेरैहाय मोसा मुफुर बेदरफोरखौ थि बेफोरबायाददिनो बिसोरबो मैहुर खालामनानै गोथाङै जाबोनायखौ जों खोनाबोदों लोगोसेनो अरनि संदाननानै मोननाय होननानै बुङोब्ला सानसेखालि बोरैबा माने